औ अ। आं नोंनाव मोननैसो कुइसन सोंनि नों एसे खिथानो खिन्थानो हागोन ना? अ एसे गोदोनि समाव जोंनि बर' हारिनि माखासे मुंख्लं जानानै थांनाय बिथांमोन नि सुबुंफोरनि बागै आं मोननैसो कुइसन सोंगोन।
अ जागोन दे सों।
अ।
ओं दे सों।
सर्दार बाहादुर मेजर बेलबुंराम कचारिया ब्रिटिश सरखारनि निफ्राय मा बान्था मोनदोंमोन?
मा होन्दों गुसुं मोजां बुंफिनलाय।
सर्दार बहाादुर मेजर बेलबुं राम कचारिया ब्रिटिश सरकारनिफ्राय मा बान्था मोनदोंमोन?
खनसे कुइसनखौ मोजां बुंफिनलाय?
सरदार बाहादुर मेजर बेलबुं राम कचारिया ब्रिटिश सरखारारनिफ्राय मा बान्था मोनदोंमोन?
अ अ निफ्राय बान्था मोननाया भिक्ट'रिया सर्स बान्था मोनदोंमोन।
अ। आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि।
अ दे सों जागोन दे
इन्दि
खनसे मोजां बुंफिनलाय कुइसनखौ?
इन्दि बिलाइनि थफ्लाखौ मुफुरनो बाहोनो हानाय
अ हिनजावआ जाबाय गावदां बुरैमोन।
आं नुनो मोनसे कुइसन सोंबावनि?
दे सों उम।
मैदेरजों हालेवग्रा बर'आ सोरमोन?
मैदेरजों हालेवग्रा बर' जाबाय जाम्बा होरलांमोन।
औ। मैदेराव गाखोनानै दावहा नांग्रा बर' जोहोलावा सोरमोन?
मैदेरआव खोना दावहा नांग्राया जाबाय माबामोन दावहारामोन दावहाराम।
उ बबे मायथाइनिफ्राय बर' राजायै हिन्दु धोरोम लाजेनदोंमोन मायथाइया?
माइफेफलाजेननाया जाबाय जिबाजौ दाइनजिबा मायथायाइाव लादोंमोन।
उ एम ए उथ्रिजानाय बर' हिन्जावा सोरारमोन?
बि बर'निेर जाबाय रिेनु बर'मोन।
उ ओमफ्राय आं न' मोनसे कुइसन सोंबावनि? ए पि एस सि नि मासिगिरि बि मोनजेननाय बर' हिन्जावा सोर?
मासिगिरि बिबान मोनजेन नाया डआर गिता बसुमतारिमोन
अ आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि?
देसों
बर'नि गेजेरनिफ्राय आइपि एस अफिसार आरो डि जिपि जाजेननाय बर हिन्जावा सोर
बुंनि जाबाय रनजित सफार मुसारि
उम ओमफ्राय आङो मोनसे कइसन सोनबावनि उम आं नोंनाव मोनसे कुयसन सोंबावनि।
अ द सों।
डक्टरेट मोनजेनगिरि बर आ सोर?
ओ मोजेनगिरि बर आ जाबाय दि यार बासिराम बरमोन।
उम ओमफ्राय आं मोनसे कुयसन सोंबावनि। हारिदिना
औ दे उम रेदि दे
मेट्रिक आनजाद उथ्रिजेननाय बरआ सोरमोन आरो मा मायथाइयाव उथ्रिजेनदोंमोन?
मेट्रीक आनजाद उथ्रिजेननाय जाबाय सनदिप ब्रह्म आरो बिथाङा जिगुजौ जिसे मायथायाव।
आ आङो मोनसे कुयसन सोंबावनि। बरफोरा एबा बड बरफोरा सोरखौ
बरनि बिफाया जाबाय उप उपेन्द्रनाथ ब्रह्म।
उम दुलाराय बर फरायसा आफादा मा सानखौ मुंख्लं सान महरै फालिनाय जायो।
जिनै सानखौ मुंख्लं महरै फालि बुंनाय जायो।
ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे मोनसे कइसन सोंबावनि।
दे सों।
दुलाराय बर फरायसा आफादा ना खालारखौ उदखारि बेरेखा सा सान महरै फालिनाय जायो।
आ थामजि जुलाइखौ जेरेखाफोर होनना बुंनाय जायो।
आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंबावनि।
अ दे सों।
बर थुनलाइनि बिफा उम होनना सोरखौ सिनायनाय बुंनाय जायो।
रिफारेन सिदनि इदिलखौ बुंनाय जायो।
उम आं नोंखौ मोनसे कुयसन समबावनि। बि एस किउ उथ्रिजेननाय बर हिनजावा सोरमोन।
सौथु मथि उसुमतारि।
ओमफ्राय बि ए उथ्रि जेननाय बर हिनजावा बि ए उथ्रिजेननाय बर हिनजावा
जेरदा बर।
उम ओमफ्राय आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंबावनि।
दे सों।
बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फबनाय थावनिखौ मा मुं दोननाय जादोंमोन।
थुलुंगा फुरि
माफुरखौ। ओमफ्राय मोनसे कुइसन सोंबावनि।
ओइ खानथाब बुं।
फुटबलनि राजा होनना बर'आ सोरखौ बुङो।
फुटबलनि राजा होनना बुंनाया जाबाय बिन'द ब्रह्मखौ। बुंनाय जायो।
ओम। मोनसे कुइसन सोंमबावनिन'। सुबुंथिनि थान्दै होनना बर'आ सोरखौ बुङो‌?
होननानै बिदेस्वर ब्रह्मखौ बुङो।
ओम।
ओम हारिनि माइनाव होनना बर'आ सोरखौ मि
अ'ह‌ हा
हारिनि माइनाव होनना सोरखौ मिथियो?
हारिनि माइनाव होनना बिहुराम बर'खौ मिथियो।
ओम होम। रुंसारि समर ब्रह्म चौधुरिखौ मा मुङै मिथिबावोमोन?
बैसोखौ मोजां बुंफैनलाय।
रुंसारि समर ब्रह्म चौधुरि खौ मा मुङै मिथिबावोमोन?
सबेन बर' मुङै मिथियोमोनबावोमोन।
अके आं दायो नोंखौ मोनसे बिदिनो मोनसे।
दे सोंङ सं जागोन दे।
एसे बिदिनो हारिनि बागै मोनहैसो कुइसन सोमबावनि।
अ देसून जागोन दे।
ओ जोंनि बर' हारिनि ओ बर'आ सिख्लाफोरनि मेन दख'नाया मामोन?
दखनाया बेदन दखनामोन।
अ'। बर' हारिया माखौ गोसो मोदोम होनानै जिउ मो हो जिउ होनानै मोजां मोनोमोन?
गामसाखौ बैसागु
ओमफ्राय बर'नि ओम सेंग्रा ओ गोदोनिफ्रायनो बर' ओ हौवाफोरा एंगारनो हायि ओ गानग्रा गानग्राया मामोन?
मानगोनां गामसामो।
ओमफ्राहाय बर'आ ओम बर'नि जिआइटेक मोननाय फास्रानि मुङा मामोन?
अ कुयसनखौ मोजां बुंफिनलाय।
बर'नि जि आइ टेक मोननाय फास्रानि मुङा।
आरननायमोन।
बर'नि ओ मोनथाम ओम ओंख्रिनि मुं बुं जिहेथु बर'आ मा मा ओंख्रिखौ बांसिनै मोजां मोननानै जायो।
मोजां मोननाय जानाया जाबाय अनला अनला, नारजि आरो नारजि आरो सबाय।
ओमफ्राय
ओमफ्राय अमा।
उम ओमफ्राय बर'नि
उम बैसागुखौ बर'फोरा माबे दानाव फालिनाय जायो?
माबे दानाव फालिनाय जायो?
उम।
बैसागुआव हाबाब बैसाग दानाव ओम फालिनाय जायो। अ दे। जोंनि आंगो बैसागुखौ बर' फ्रा सानबैसे खुङो।
बैसागुखौ गोदोनि समाव बर'फोरा थामजि दिनाहा लागै खुङोमोन। नाथाय दानि ओ दिनाव ओ स्नि दिनल' खुंनाय जानायखौ जों नुनो मोनो। माबाफोरखौ कुइसन खामबावगौमोन नामा?
अ दे आं सोंबावनि मोनसे उम। ओम बैसागुआव दामनाय दामनाय-देनाय आगजुफोरनि बागै मोननैसो मुं बुं
ओ बेयो जाबाय खाम, सिफुं, सेरजा, जथा आरो थरखा बायदि-बायदि। दे बिदिब्लालाय जोंना समाबो जाबाय
अ दे अ दे जागोन दे दोननि खोमा दे।